आ नों
अ नोंथां
ओ गिबियावनो खुलुमग्रोबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन दा नों थाङा सम दङना ओ आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा हुदा जेरै ओंख्रिफोर मैगं फोर बेनि सायाव नोंथाङा आ फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
औ
बरफोरनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोबा जोङो जे बर'फोरा जे जेखौ गोदो गोदायनिफ्राय जाबोदों आरो माखासे मैगं माने जाग्रा आदारफोरा जे नै बेयो बर'नि जाग्रा ग्रा आदार होनानै माने नुबोनानै बा जानायनानै बा नामफोर मोनथिबानो माने खोनाबानो बेखौ मोनथिगोन जाहैबाय बेयो बर'फोरनि जाग्रा होननानै आरोना बर'फोरनि दोरोङारि। जाग्रा आदार बियो होननानैहाय मिथिगोन आरो दा ओ जायखौ होनो ट्रेडिसनेल फुड होननानै बुङो। थ' बिदिनो जोंना दोरोङारि आदार जाग्रा होननानै बुङोबा ओंख्रिफोर होननानै बुङोबा बेनो जाहै बाय ज आ बे ओ नारजि अमा ओमफ्राय अनलाजों दाउ बेफोरखौ जों जोङो बुंनो हायो आरो जि ओ मैथा ना आरो उम ना फाम बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो ना आरो सबायाइजों दाउजों सबायाइजों साम'जों दा जोङो माने ओ अनलाजों दाउ होननानै बुङोबा जों ओ जोंनि बे दैज्लां बोथोर बोराव मावनाय आबाद जे जोंनि गाहाय आबाद माइ आबाद बेनिफ्रायनो जोङो बे अनलाखौ माने बानाय बनाय जायो आरोना नोंथां। बेखौहाय माइ आबादनिफ्राय जोङो माने माइरङावहाय सोलाय होयो आरो मायरङाव सोलायहोनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माने ओ जोङो बेखौहाय सुनानै माइरंनिफ्राय जोङो जेसेबां नांगौ बायदि जेन'बा खुरैसे बा आ दा खुरैनि जेन'बा माइरंखौ सोमनानै दोनो आरोना ओमफ्रायहायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय सोमनायनि उनाव बेखौ माने बेखौ ओओ देनाय जायो आरोना नोंथां सिगांनि समावथ' जोङो देनाया उवालफोरावहाय नुनो मोनोमोन नोंथां आरो बेनिअनगा जुदि एसेल' बा ओंख्रि मानसिया जुदि एफा गोबां जाग्रा गैयाबा माने एसेल' संनायनिबा माने थोरसिफ्राव देनाय नुयोमोन आरोना थोफसिफोरखौथ' जोंना जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे बिफांनिफ्रायनो दंफांफोरनिफ्रायनो दानख्ल'नानै बानायनाय जायो आरो ना औवा थबसिखौ बेफोरावनो जोङो माने बेखौहाय अनला जानो न- थाखाय माने ओ- माइरंखौ देग्लिनाय जायोमोन आरोना दा- बेखौ जोङो गुन्दै खालामनानैहाय माने अनलानि महर होयोमोन आरो। दा- नाथाय बेफोरबायदि अन- अनला दे ओ- बिगियानारि आदबजों बानायजानाय जे ग्राइन्डारफोर बेफोराव होनानैहाय जोङो माने बेफोरखौ दोगोन खा खालामनायखौ नुनो मोनो आरैना नोंथां आरो जो ओ- जोङो अला खौहाय बिनिफ्राय गोदोन- दोगोन खालामनानै ओ नोंथाङा दाउ बेदरजों गानोबा जोङो बेखौ दाउ बेदरखौ मोजाङै ओ एवनानै जाग्रोनांगोन आरोना जेरै जोङो गुबुर ओंख्रिफोरखौहाय सङो जेरै आ जोङो अर सुनानैहाय ओ जेरैहाय ओ ओ सारायावहाय ओं थाव होनानै संख्रि बानलु होनानै जोङो मोजाङैहाय जेरैहाय हाय- बेदरखौहाय एवोना बेबायदिनो मोजाङै माने बेदरखौ एवनानै लायो आरोना जेसेबां
औे
बाम उम ओ बेदरनि थावनाया मोजां जागोन बेखौ नायनानै माने जेरै बेबायदि सङोबा माने गोथाव जागोन बेखौ जोङो बरनायनानै माने संनाय जायो आरोना आरो बेखौ एवनानैहाय ओ बेदरखौ एवनानै जोङो बेयावहाय ओ ओ बेदर बेखौ जेब्ला ओ दै होयो दै होननि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोजां होनानै हाय मानि ग्लब ग्लब गोदौ होगोन आरोना नोंथां दै होनानै माने दैया जेब्ला मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बै देनानै लानाय अन अनला गुन्दै अन गुन्दैखौहाय जोङो बे दै गोदौनाय दैयावहाय माने होसननानै होयो आरो ना माने सारलानानै होयो। आरोना बे सारलानाय समाव नोंथाङा बेखौहाय मोजाङै नोजोर लाखिनांगोन दे। जे बे सारलानाय अनलाया जेन' सिङावहाय लाथा खानानै थाहैयो आरोना बेखौ एसे एसे होनानै नोंथाङा बेखौ लासै लासै नो माने एरलानानै होबाय थानांगोन आरोना बे खौहाय अबा अब्लासो बियो माने ज' ज' जानाय नङा आरोना अनलाया नङाबा बियो सिङावहाय माने गथा गथा जाहैनायनि सान्स थायो आरोना नोंथां। बेखौहाय मोजां मोजाङैहाय बिदिनो गोदौ होनानै एरनानै एरै एरै गोदौ होनानै जोङो बेखौहाय बेवहाय जुदि नोंथांनावहाय न'फोराव बेहाय ओ बे बर'नि जे ओ दुनिया बेयावहाय बेखौहाय जोङो माने जोंनि बारिनिफ्राय खानानै जोङो उसुंफोरनिफ्राय खानानै जोङो बेखौहाय ओ माने बे अनला हारियावहाय दुनिया फोरहोनानै ओ जोङो बेखौ खांनाय जायो आरोना नोंथां। दा जोङो ओमफाय बेनिफ्रायनो जोङो अनला महराव मोननो हायो आरो आरो बेनि अनगायै बो बे अनलाखौहाय जोङो ओ ओ बे औवा मेवाइजोंबो संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै मेवाइखौहाय ओ औ औवानिफ्राय जावनानै हानिफ्राय जावनानै लायनानै बेखौ जिरनानै बिगुरफोरखौ गारनानै जोङो फिसा फिसा होनानैहाय जोङो बेखौ दाउजोंनो एवफानायखौ नुनो मोनो आरो एवफानायनि उनाव जोङो जेरैहाय अनलाखौहाय गोदौनाय दैयाव होदों बेबायदिनो होयो आरोना। ओमफ्रायहायो बेयो अनला महर मोनो आरोना नोंथां बेनि उनाव दा नोंथाङा नोंथांनि थिंनिजायहै माबायदि माबायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ जायो नोंथाङा फोरमाय मायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथाय गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्राय जा लाबोनाय जेरैबायाददि नोंथाङा फोरमायनाय बायदि अनला दाउ अनला मेवाइ सबाय दाउ स सबाय साम' गोखा गोखै आरो मैथा ना आफफा खारै नाफाम बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन मै मैगं थाइगंफोर जानाय जायो। जेरै लाव फान्थाव जोगोनार खुमब्रा लाफा। कफि बेखौ बोथोर लायै बोथोर जोङो गाव गावनि बोथोरावहाय मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहााथ'इफोर माने बायदि अनला दाउ। आरो नारजि अमा बे बे फोरनो जाबाय जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रिफोर दा आं नोंथांनो बर'नि नारजि अमा सावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों। नारजि अमा संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नारजि नांगौ जायो। बे नारजिखौहाय जोङो फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय जायो गिबियाव जोङो फाथो बिफांखौहाय न'नि बारिफोराव फोनानै लाग्रोनांगौ फोखाङो नि उनाव जेब्ला फाथो बिफाङा देरगोन एबा रागोन बिनि बिलाइ खौहाय जों खानानै सानदुंङा मोजां फोराननानै लाग्रोनांगौ नोंथां। फोरानखांनायनि उनाव बै फाथो बिलाइानो जोंना नारजिनि महर लानाय जायो। बे फाथोआ गोदै आरो गोखा मोननै जानि थायो नाथाय बांसिन जों नारजिखौहाय फाथो गोखानिफ्राय बानायनाय जायो खायफा खायफाया बांद्राय गोखा जानो हायैनि जाहोनाव फाथो गोदैखौबो फाथो गोखाजों लगायनानै नारजि खालामनाय जायो बेबायदिनो जोङो नारजिजों अमाजों संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नारजिखौ दैयाव गोबाव सम सोमनानै लाग्रोनांगौ। बे सोमखांनायनि उनावहाय जोंहा
औ
जोङो ओ जोङो मोनसे बर'नि गुबै जायखौ जों दो गोदाय थाव बाहायालासिनो जोङो बे मोनसे बुस्थुखौल' बाहायोमोन बेनो जाबाय खारदै बे खारदैखौहाय जोङो थालिर बिफांनिफ्रायबो बानायनो हायो। बेसर जिगाबनिफ्राय सिबिं जिगाबनिफ्राय सबाय जिगाबनिफ्राय बे फोरनिफ्राय जोङो बानायनो हायो जेरै जोङो बेसर जिगाब
औ
ज' खुथुमनानै जों बस्थाफ्राव सोनानै बे हाथरफनिफ्रायनो दैजों सग बारनानै जों खारदैनि महर होनाय जायो बे खारदैया नुनायाव गोजा गाबनि जायो आरो। बेनि थावनायानो जाबाय गोबाब। गोबाब मेजेमारि नारेंखौ खलथाजोंहाय बेखौ सगारनानै लानाय जायोमोन बेबायदिनो जोङो नारजि आरो अमा नि अनगायैबो गुबुन गुबुन बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर संनायाव खारदैया जोबोरैनो गोनांथार थिग बेबायदिनो नारजि आरो अमा संनायनि बेलायावबो बे खारदैया जोबोरैनो गोनां। बेबायदिनो जोङो नारजिजों खारदैजों जों रुनानै लाग्रनानै जेब्ला नारजिया रुइगोन अब्ला जों दालि खाथि सागं होननाय मोनसे बेसादजों जोङो साग्लिनानै लानाय जायो। बे सागंखौहाय जोङो औवाजों एबा दंफांजों जों बानायनाय जायो। बेनि उनाव जोंहा अमा बेदरखौ अमा बेदराथ' गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिन अमा थावख्रिखौ जानाय जायोमोन नोंथां आरो बिनि उनाव अमा देसि आथिखालावथ' जोङो ओरैनो सादारन अमाफोरखौहाय जोङो जानाय जायो जों बेखौ न'आवनो फिसिनो हायो आरो जोंनि बर'फ्राथ' मोनसे अमा जाग्रा मोनसे हारिखा, बेबायदिनो जों अमा बेदरखौ बा हाथाय बाजार फोराव जों बायना लाबोनानै दा बेखौ मोजाङै हाथाइनि जिरा, मस्ला, थाव, संख्रि, बानलु होनानै मोजाङै जों एवनानै लाग्रोनांगौ। एवखांनायनि उनावहाय जोंहा गोदोनि दिनावथ' जोंहा बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायनायनि हुदाबो गैयामोन। जों बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया, सामब्राम गुफुर, दुन्दिया, हाइजें बिलाइ बेफोर खौ जोंहा ओंख्रियाव मस्ला हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल समाव जोङो हाथाय बाजारनि मस्ला मस्लि जिरा मस्लाफोरखौ बां सिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै, बेबायदिनो जोङो ओ जेब्ला जोंना अमाया एवनाया जायो अब्ला जोंहा रुनानै लाखानाय खारदैखौहाय ओ सरि माबाखौ नारजिखौहाय बेयाव होसननाय जायो, ओ होसनखांनायनि उनाव जों गोबाव सम दै होनानै जों गोदौहोयो। गोदौहोखांनायनि उनाव जोंहा सम सम एरनानै होबाय। गोदोनि दिनावथ' जोंहा बांसिन बननि अरदाब अरजोंनो संनाय जायोमोन आरो बननि अरजों संनाय ओंख्रिया बांसिन गोथाव जायो होननानै जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो बुंबोयो आरो फोथायबोयोबो बेबायदिनो सङै सङै संनानै जोंहा जोब थारनायाव संख्रि साखिनाय मोनसे हुदा दङ जाय संख्रि साखिनायनि गेजेरजों जोंनि थावनाय थावैखौ जों बेयावनो मिथिनो मोनो जोंनि ओंख्रि संनाया बेसेबां थावदों एबा थावाखै। दा बेबायदिनो जोङो ओ ओंख्रिफोरखौ साखि साखि जोङो जुदि संख्रियानो नाङाखैब्ला जों बेखौ आरोबाव संख्रि हरनानै दसे गोदौहोबावनो हाबाय। बेबायदिनो जोङो नारजि आरो अमा ओंख्रिखौ संनाय जायो। आथिखाल समावथ' जोंहा नार जि आरो अमाया जि आइ टेकबो मोननो हाबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। ओ बेनि गेजेरजों जोंहा बेखौनो ओ गोगाना लानो हायो जे नारजि आरो अमाया बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै जोंहा गोग्गाथावना गोग्गानो हायो। बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय।जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय, गोजोन्थों।